खोनादोंदा?
औ औ खोनादों।
ओ मा खालामदों दा? नोंथाङा
ओ आंयो दोनथयो दा ओरैनो जिरायनानै।
ए आं नोंथांजों मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन माने गेलेनायनि सोमोन्दै। नोंथाङा जेनेबा नोंसि थें माबायदि मा मा गेलेयो खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ औ। ओ जाथ ओ गोदो गोदायनिफायनो गोबां खेलाफोर गेलेनाय जायो। स्पेसिलि जों बुंनो थाङोबा ओ सोलुर गेलेनायखौ जोंङो बांसिनानो गेलेयो। ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो सोलुर गेलेबोबाय दोङो ओ बिदिनो जों गिला गेलेयो ओ काबादिबो गेलेबोदों जोङो। बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो गोबोरखि खेला गेलेबोदों बायदिसिना जोङो बिदिनो गोदो गोदाय ओ गेलेबोदों। जेराव ओ जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि गेलेनायफोरा दिनैसिम ओ सोलिबोबाय दंखायो। बिदिनो गेलेनायनि खोथा बुंनो थाङोबाथ' जों मिथिखायो ओ जोङो मानो गेलेनाय जायो। ओ जोङो जाहाथे जोंनि देहाफोरा ओ मोजाङै मोजां थानो हायो लोगोसे जोङो ओ मोजाङै मोजां ओ संसार जानायाव जाहाथे जोङो बेमार आजारफोरनिफ्राय जोङो बारगनो हायो। बेनि थाखायनो जों बिलगित जाहाथे जोंङो बिदिनो जोंथ जेनेबा खामानि मावनानै जाग्रा ओ मानसि नालाय मानसिफोरा जिहेथु ओ थांना थानो थाखाय गोबां रोखोमनि खामानि मावनो गोनां जाखायो।
ओम
बाख खामानि मावनानै बेफोरबायदिनो ओ माब्लाबा समाव ओ मोनाबिलि समाव जुदि ओ जोङो बायदिसिना ओ खेलाफोरखौ गेलेना होयोब्ला जोंनि थैफोरा खारसजायो जेराव जोङो बे-बेरखानाय बारगनो हायो बिदिनो जोङो उन्दै समनि गेलेनायनि खोथा बुङोब्लाथ जोङो मिथियो जोङो उन्दै समाव जोङो गेलेनानैनो देरबोनाय। जेब्ला फथ एबा उन्दैसाया ओ मानबायनानै देरनो लावनो रोंगौ अब्ला उन्दै समनिफ्रायनो जोङो गेलेबोदों बा मानसिफोरा गेलेखायो जेरै जोङो ओंखाम ओंख्रि गेलेनायफोरखौ बुंनो हायो। एबा दखान होनाय गला होनाय बायदिसिना जोङो गेलेनायखौ नुनो मोनो हो नोंथांना एसे बेकग्राउन्ड फैबाय ओ साउन फैबाय थादों ओ माबा जादों नामा थिसु ओ
ओं खोनादों।
औ औ ओ बिदिनो जोङो गेलेनायफोरखौ जोङो मोननो हायो जोङो ओ बिदिनो उन्दैनि गेलेनाय उन्दै समनि फ्राय जों बेफोरबायदिनो जों फरायसालिफ्राव थांनाय समाव गोबां गिला गेलेदों काबादि गेलेदों रेदि गेलेदों थिनै ओ बेफोर गेलेनायनि गेजेरजों जोङो दिनै ओ फ्रिफाय मोनफैबाय। लोगोसेत ओ जोङो बेफोर गेलेनायखौ जोङो दिनैबो बाव हायाखै
उम
मानसिफोरा गासैबो बिसिमबो रावबो ओ बिदि नङा जे माबा मोनसे गेलेया होननानै थानाय नाथाय दिनैनि समाव जोङो गोबां रोखोमनि ओ जोंनि गेजेराव बिगियाननि दाजेमफोरा जोंखौ गोहोम खोख्लैनायखौ नुदों जोंनि जा फिजिक ओ एक्सारसाइस खालायनाय जोंनि देहानि जा ओ जोङो ब्याम खालामनाय बेफोराव जोङो ओ जा जोंनि बिगियाना गोहोम खोख्लैदों होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो जों बुंनो ह हायो दिनै ओ मबाइल मबाइलफोरखौ दिनै बिगियाना ओ ओरैबायदि जों जौगाबाय जेराव जोङो मानसिया जिहेथु मेलेमजिबि साननो हनो गोरों ओ जिहेथु जेराव गोबां रोखोमनि जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै फुटबल बायदिसिना जों ओ क्रिकेट बेफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों गेलेनो हायो जों केरम बायदिसिना रोखोमनि दिनै अनलाइन गेम दिनै ओ मबाइलाव जोङो हाजार हाजार बुंफबनाय दिनै लाख लाख जोङो गेम नुनो मोनो। ओ जायफोरखौ फोरखौ दिनै ओ जोङो फोथाराव थाङा लाबासिनो जोङो न'आव जनानैनो जों गेलेनानै जों समफोरखौ थांहोनायखौ नुनो मोनदों जेराव जोंनि देहाफोरा न'आवनो ओ मबाइल सेरनानै जोङो ओ बायदियाव खारथिंहयैनि थाखाय जाउनाव जोंहा दिनै खायसे जोंहा देहायारि ओ लोरबांथि बा देहायारि ओ एसे उसुबिदा जानायखौ जों नुनो मोनो बा जोंनि गेजेराव बेमार आजारा बांसिनै साग्लोबजानायखौ नुनो मोनो, बेफोरबायदिनो दिनै जुदि ओ सोलायनायनि खोथा बुङोब्ला दिनै ओ गोबां रोखोमनि सोलायदों। ओ दिनै गेलेनायनि सोमोन्दै जोङो ओ गोबां बाथ्रा बुंनो हायो जेराव जोङो जिहेथु जों उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोखायो बेफोरखौ दिनै ओ जि जोङो जोलुर गेलेनाय होनना बुङोब्ला दिनै जोङो गोदो जों उन्दै समावसो बेफोरखौ जोङो गेलेलाबायोमोन गामि ओनसोल फोराव जोङो दुब्लि रिजार्भ फोथाराव जों गेलेयोमोन, नाथाय बेफोरजों दिनै फैनानै इसिबां ओ गोजौ थाखोनि होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन जेराव जोङो ओ जोलुर गेलेनानैनो जोङो फुटबल गेलेनानैनो जों सासे मुंदांखा सासे बुहुमनि माद गावनो जों मुंदांखा मानसि जानो हायो जेरै जोङो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो ओ फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बा बायदिसिना गेलेनायनि गेजेरजों दिनैनि समाव जोङो गावनि आथिङाव गसंनानै जोङो ओ संसारखौ जालांनो हायो जोङो जों गावनि मुंखौ जोङो बुहुमाव सिनायथि थिहोनानै ओ जोङो जौगालांनो हायो। जेराव दिनै रा खान्थि बिथिङाव जों दिनै ओ गोब्बां जों दिनै लाख' हायो रां आरजिनो हायो जोङो फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गेलेनायफोरा दिनैनि समाव ओ गोबां गोहोम खोख्लैदों जोंनि गेजेराव। ओ रां आरजिनायनि बिथिङाव दा बेफोरबायदिनो जोङो ओ गेलेनायनि गेजेरजों माबायदिहै रां आरजिगासिनो दङ आरो लोगोसे नोंसोरनि ओनसोलनि खोथाखौ ओ जों मिथिखायो थ' जोंनि ओनसोलाव मा मा गेलेयो जो- नोंसोरनियाव जेनेब्ला ओ मा माया बांसिन गोहोम खोख्लैदों ओरैनो मा मा गेलेनाया जेनेबा ओ रां आरजिनायफोराव बांसिनै ओ जौगानो हादों नोंसोरनि ओनसोलाव जेनेबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
ओं हागोन जेनबा गेलनाय होनो ब्ला जेनबा जों जोंनि खालाव जेनबा बे फुटबल गेलेनाय भलिबल गेलेनाय मा होनो क्रिकेट गेलेनाय बेफोरो जेनेबा मुंदांखा जानानै दं आरो दा फुटबल गेलेनायाव होनोब्ला बे गायनानै माखासे मुंदांखा मानसि जानो हाहैयो आरो इयुनाव दा माने जागासिनो आरो गेलेनाय होनोब्ला जोङो जेनेबा गोदोफ्रायनो जोङो। गेलेबोनाय जों गेलेनाय होनोब्ला जों देहा। देहा सोलेराबो जेब्ला गोख्रों जायो नोंथाङानो बुंलां ओंखाराबाय जेनबा जेरै जोंनि गेले गेलेयोब्लासो जोंनि देहा सोलेराव थागद आरो स्ट्रं बिदि जायो। देहा सोलेरा। ओमफ्राय जेनेबा जों गेलेयोब्लासो
औ औ
इयुनावबो माने देहा सोलेराबा थागद जानानै थाहैयो आरो जेनेबा लोरबांबा बिदिनो लोरबाङैनो थाहैयो आरो गेलेनाय होनोब्ला जोङो जेनबा। गोबां दङ जेनेबा गोदोनि जोङो जोङो गेलेबोनान जोङो दा ओन्दैयाव जोङो जेनेबा गेलेनायाथ खाबादि बिदिनो जेनेबा खारनाय बारनाय ओं।
नोंथांनिया एसे बेकग्राउणडआ गाज्रि फैबाय दोङो साउन्ड फोरा एसे साइद जानो हागोन नामा औ औ खोनादों खोनादों।
ओं। दालाय
औ औ खोनादों खोनादों
औ जेनबा जों गेलेयोब्लासो जोंनि देहा सोलेरा थागद जायो नालाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा जायो जों गेलेबोनानैसो देरनानै देरबोबाय क्रि गेलेन
ओ बांद्राय भइस जादों माने बेकग्राउन्ड ए एम्बुफोर गाबबाय दं नामा नोंसोरनि ओनसोलाव
औ र।
एम्बु एम्फौ एनला माने बे गाब नाय जोंनो ओ नोंनि रावफोरखौ मोजाङै खोनानो मोननाय जायाखै अन्नानै हायोबा एसे औ माने एसे गोसानि सायाव गोसासिन जासिनदों नालाय बेनिखायनो बुंहरनाय जाबाय हामबायसै औ औ औ खोनाबाय दा
जेनबा जों गेलेनाय होनोब्ला गोबां गेलेनाय दङ जेरै खाबादि दिरुं बोनाय बेफोर उय मा होनो होसोलायनाय गेलेनाय गोदोनि गोदोनियाथ गोबां दङ बाय दाबो। जेनबा बेफोर गेलेनायखौ अबेखौ अबेखौबा जेनेबा रावबो गेलेलाबो नालाय जेनेबा बावबोनाय जाबाय नुबियि जाबाय बेफोरावनो जेनेबा गोमानो हमबाय आरो गोदोनि गेलेनायफ्रा ओमफ्राय दानिया थ गोबां दङ जेनेबा दानियाथ' भलिबल फुटबल आरो दानि उन्दैफोरखौथ' बांसिनानो गेलेनायखौनो नुनो मोनला दानि ओन्दै ओन्दैफ्रा थ दाना जेनबा मबाइल जुग जाबाय इन्टारनेट जुग जाबाय दायो जेनेबा मबाइलावनो गेम बांसिनानो मबाइलाव गेम ओंखार बेआनो बे मबाइलावनो गेम गेलेयो जेनबा गेमाबो जेरै लुदु जेनेबा इदिनो प्रिपायार इदिनो गोबां दं आरो मबाइलावबो। गेमा बेफोरखौनो जेनेबा गेलेनानै। थायो आरो दानियाथ गावजों गाव लोगो लोगोफोर जों माने गेलेनायानो नुनो थांला आरो। गोदोनि दिनावसो ज' ज' गेलेनाय नुयोमोन आरो दानि दिनावथ' गावबागाव गावबागाव न'फ्राव हारसिं जेनेबा फ्रायानो गेलेनाया गोमानो हमबाय आरो दानि दिनाव जेनेबा फांसनफ्राव एसे एनैल'सो गेलेनाय जायो आरो।
औ औ औ औ नंगौ थार बा जोंहा समाबो गैला आं बिदिब्ला जोङो दोनथनोसै नामा?
औ
औ औ
ओम दा होमबा बे खिनियावनो बेखौ फोजोबनाय जाबाय आरो